औ
औ औ
औ ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दं नामा?
औ नोंथां ओरै दं आङो। नोंथाङाबो दा ओरैनो दङबा ओ नों थांजों फंनैसो खोथा सावरायनो
औ
औ सावरायजागोन।
औ नोंथां दा उम सुबुं माहारिनो अनेक गाननाय-जोमनायनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ दा ओ बिब्दिनो गोदोनिफ्राय दासिमाव ओ गाननाय-जोमनायनि बेलायाव मा मा फारागथि नुबोदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ
ओ जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो जोङो सुबुं माहारिया जोनोम जाजेननायाव जोंनो थाखाय ओ माने सुबुं माहारिनो गाननो-जोमनो थाखाय गस्ला जि गैयामोन। ओ जोङो दंफां बिगुर, दंफां बिलाइ बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिजों सो जोङो गाननानै थायोमोन हाग्रा-बंग्रायाव नङा होनब्ला? ओ थिग बेबायदिनो ओ जोंनि ओ सुबुं माहारिया ओ गोरोंनि गोरोंगोरा एसे एनै जाबोयै जाबोयै माने जोङो लाजिनो रोंबाय ओ लाजिनायखौ फांथेनो थाखाय जोङो ओ गाव गावनो ओ माबायदि जोङो जि-जोम गाननांगौ माबायदि जोङो जि-जोमखौ मोनो बेफोरखौ सानहरनो हानाय गियान फैबाय आरोखि बिब्दिनो जोङो ओ जि बानायनो थाखाय ओ एम्फौखौ फिसिनानै ओ बिनिफ्राय जोङो एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो इन्दि लुनानै बिनिफ्रायनो खुन्दुन खुन्दुंखौहायो थुुनै थुनै जोङो बेजोंनो जि दाबोनानै जोङो बिनिनो गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि गानबोदोंमोन आरोखि गोदो गोदाय। ओ बिनिफ्राय जोङो ओ जोङोथ' बिनिफ्राय एसे सोलायनायनिफ्राय सोलायबोबावनायखौ जोङो नुनो मोनबावबाय। ओ दानि जुगाव होनना नै बुङोब्लाथ' जों गोदोनि दिनावथ' बर' सुबुंफोरा माने ओ गस्लाफोर होननायानो गैयामोन। माने दख'ना बेफोरबायदिल'मोन आरो बांसिनानो। ओ
औ
जोंनियावहाय दिजेन दिजेननि गुबुन गुबुन रोखोमनि गस्ला पटिं गस्ला फ्रक बा सुइजार आ लेहेंगा बेफोरबायदि जेबबो गैयामोन आरोखि। सुबुं माहारिनाव ओ नाथाय जोङो दानि जुगावहाय नुनो मोनबाय ओ समायना रमायना गाननाय-जोमनाय डिजाइन डिजाइननि द दख'ना, ग'स्ला, ब्लाउस ओ इसपर्टिं ओ ट'प्सफोर ओ खुरटि ओ बिदिनो फ्रक बेफोरबायदि गासैबो जोङो ओ दानि जुगा व माखौ गाननो गोसो बेखौनो बायनानै जोङो गाननो हानायखौ नुनो मोनो आरोखि। ओम दानि जुगावथ' जोङो थाखा फैसा दङब्लानो गासिबखौबो बायनो हाजोबो नङा होनब्ला? ओ दानि जुगावथ' बुंनो थाङोब्ला मानसिनि गोसोखौबो थाखा फैसाजों बायनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला। औ थिग बेबायदिनो जोङो औ थिग बेबायदिनो जोङो ओ गस्लाफोरखौबो जोङो गानो माने एसे गोजाम जाबानो गारो। ओ बायो गोदान बायनानै जोङो एसे गोजाम जाबानो गारो। बेफोरबायदि आरोखि।
औ
ओ जोङो दानि जुग गोदोनि जुगाव माने बर' सुबुंफोरा दख'नाल' गानखायोमोन आरो। गाव- गावनो दानानै गाव- गावनो इन्दि लुनानै गाव गावनो आगर एरखांनानै नाथाय जोङो दानि जुगावहाय मेसिनजों दानाय मुवा बेसादफोरखौल' मेसिनजों दानाय गस्ला जि जोम बेफोरखौल' गाननायखौ नुनो मोनसै आरोखि। जोङो गोदोहाय बुंनो थाङोब्ला इन्दि जि खौहायो इन्दि जिखौहाय जोमोब्ला बा गानोब्ला जोंनावहायो बेमार आजार जानो हाया होननानै जोङो खोनानो बा मोनथिनो मोनबोदोंमोन आरो। ओ नाथाय जोङो दानि जुग आव बेफोरखौ जेबो मोनसे भेलुखौनो बांद्राय होलिया आरोखि ओ जोङो ओ मेसिनजों दानायफोरखौल' माने समायना रमायना जोंक्लाब माक्लाब आरो मोजां मोजां बिबारनि बा गोदान गोदान दिजाइननि दख'ना गस्ला ओंखारनायखौ जोङो बायनानै गानसै आरोखि। जोङो फ्रायानो बांसिनानो दानि जुगावहाय मेसिनजों दानायखौ ओ गाननायखौ नुनो मोनो। जोङो आखा इजों दानायखौ जोबोद खमावनो नुसै। जोङो आखाइजों ओ दानाय होननानै बुङोब्ला जोङो थिग बेबायदिनो जोङो आखाइजों दानानै ओ गोबां रां आरजिनो हायो आरोखि। गांसे दख'नायावनो जोङो इन्दिजों लुनायखौ दाबोला बा मा माइदि होनानै दाबोला गोबां रां मोनो आरोखि बेफोरावहाय। गांसे दख खनायावनो ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ गाव गावनो दानानै गाव गावनो गाननांगौ-जोमनांगौ। ओ जोङो मेसिनफोरनि जिखौहायो माने ओ। मेसिनफोरनि जियाहाय गोबा गोबा जायो नालाय। बेखायनो गाव गाव दानानै गाननाया साबसिन आरोखि। ओ नोंथांखौबो बिनि बारै एसे फोरमायलांबावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ नंगौ नोंथां। थारै नों बुंनाय बायदिनो ओ दानि जुगाव ओ ओरैबायदि जाबाय गाननाय-जोमनायनि फारसे गासैबो माने आधुनिक जाजोब्बाय आरो ना नोंथां मदार्न जाजोब्बाय।
औ
दा नोंथाङा बुंनाय बाय बिदिनो गोदो दिनाव जोङो जेब्ला लाजिनो रोङामोन सुबुं माहारिया बै समाव जोङो बिलाइ ओ बिलाइ बायदिसिनाफोर खौनो जोङो मनियाखौ ओरैनो जेनेबा ओ खोबथेलाबायनाय बा इदिनो था लाबाय ब
मुगाया सोलायबोबाय जौगानिफ्राय जौगाबोबाय। थिग बेबायदिनो जोङो दानाय गाव-गाव जेनेबा हमना ला माइ जिखौ दिहुनबाय बेफोरबायदि गावनि थाखाय गाननो दिहुनबाय। दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो इन्दि नङा होमबा नोंथां। दा नैबे इन्दि होननानै इन्दिखौबो जोङो मारै दिहुनदोंमोन जोङो एम्फौ लानानै बै एम्फौखौ फिसिनानै एम्फौखौ जेब्ला फिथोब थोबहोयो। बै फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ जोङो आखाइजोंनो थावख्रियाव माबा खुन्दुं दिहुनोमोन आरो ना नोंथां बै समाव। ओमफाय बेबायदिनो बिसोरो गावनि गाननाय-जोमनाय आरि फोरखौ दानानै मानानै लाबोयोमो लायोमोन आरो सुबुं माहारिया। नाथाय नैबे दा मडार्न जुगाव ओरैबायदि जाबाय जि एम्फौनि फिथोबखौबो दानिया आखाइजों दिहुननायखौ बारा नुनो थांला आरो ना नोंथां। दानि जुगाव गोदान आयदाजों। ओ मेचिन दिहुनो दा खुन्दुंजोंनो दिहुननाय जाबाय। बिनि उनाव जि दानायफोरबो दा गोबाङानो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि गोदान गोदान आगर जेरै आगरनि मेचिन दिहुनबाय। गोदोथ' आखाइजों जोङो गनसाजों निजेनो गाव-गावनो ओ माबाफोरखौ नानै ए सुबुं माहारिनिया नाथाय दा गोोनिफ्राय मेचिनाव आगर दिहुनबाय आरो दा मानसिया आबावनो नांला नङा होमबा नोंथां अट'मेटिक
औ नंगौ।
औ सुइस थुना होबानो ओ हारसिंनो हारसिं दाबाय थायो आरो ना खुन्दुंफ्रा हारसिंनो जायो हारसिंनो जि जायो। माने मानसिया जास्ट खाथियाव थाफानोल' नांगौ बा थुबा थुनोल' नांगौ आरो ना।
औ
जोंथ जेनिखि जोंनि देहायारि ओ सम अनला खामानि मावनाया बेफोरो दा
इमान खस्थ' नंला आरो गोदोनि बायदि दा मेसिनानो मावजोबसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
औ
जोंनि गोदोनिफ्राय दासिमाव जोबोद सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय आरोखि ना।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ आखाइनिफ्राय दानानै जोङो मासिम मासिम सैहैखो ओ बिदिनो मिसिन आरि बायदिसिना बेफोरसिम सहैनो हानायखौ जोङो नुबाय आरोखि। नाथाय जोङो अब्लाबो आखाइजों दानाया आखाइजों दानायखा आरो ओ बेखौ बेखौहाय लाखिनो हाखाया औ।
औ
माने मेचिनफोरजों दायोब्ला जोङो एसे खम खमनिनो मोननो हायो आरो जोङो गावनि आखाइजों दायोब्लाबो ओ बिब्दिनो ओ गांसेल' दख'नाल'आवनो गोबां लायो आरोखि नाथाय जोङो मेचनजों दानायखौ दख'ना जोमग्रा बा गस्ला लाफानानैसो एसे ओ खम बेसेननियावबो मोननो हानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला? बिदिनो जोङो मेसिनजों दानायखौहायो ओ खम बिबांनि नालाय बयबो गाननो हायो आरोखि समानैनो। बि ओ जोङो बेनिखायनो औ औ जागोन दे।
औ दे गोजोन्थों।